ना खोनादोंना
औ खोनादों
औ ओ बिदि बिदिब्ला जोंङो टपिकखौ लानो बै
औ
बिदिब्ला जोंङो टपिक बेखौ लानि जौ संनायफोरनि सायाव आरो जेनेबा माबोरै खहा दं खहा जायोबा मा ओरैहाय मुलाम्फा जायो बेफोरनि सोमोन्दै औ जौ जौ संनाय होनोब्लाथ जोंहा बर नखर नखर बयबो माने बर सुबुंफोरानो जौ संनाय जायो आरो द फाव बेबायदिनो जौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आबौ मोना जोंहा संनानै लोंबोदों हिसाबै दासिमबो संनाय जायो आरो आ मागो बैसागो होनबाथ' जोंहा जौ गैयाब्लानो जाया होननाय बायदिसो जायो जौआनो मेनखा आरो जोंना बेनिफ्राय ओ गोबां सुबुं फोरानो गोदो गोदाय बिदिनो फुजा फोरबो होनाय समाव माने जौ फोरखौबो बावउनाय जायोमोन आरो नाथाय माने आथिखालाव बे बे हुदाखौ लासै लासै एसे खम जाबोनाय खौ नुबाय बिनि उनाव ओ जोंहा दाबो मागो बैस बैसागो फोरबो समाव न'खरनि जोंनि थैलांनाय आबै आबौ बिथांमोननो माने जौ बावग्रोनाय बेफोरबायदि दि हुदाया जोंना दाबो दङ आरो नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि माखासे नेम खान्थि माबाफोर दङ नामा बेखौ खोन्थानो हागोन नामा एसे
औ औ जोंनि जौ बाहायनायथ' जोंनि जायगायावबो माने जौखौ गोबां बाहायो बा बेबायदिनो गामिनि ओनसोलनि हाबा हुखा सारा दुबुंनाय फुजा फाथाल बे गोथैसिब बावनाय बेफोराव माने जौखौ बाहायो परस फोराथ'दिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायखायो मानो होनोब्ला बर'फोरा गोदो ज' ज'यैनो सावरि बादालि जालायना खामानिफोरखौ मावलायोमोन। बेसमाव रां बा रांफोरखौ होआब्लाबो जौजों माने जौजों बेदर बेफोरखौ होनाय जायोमोन जानाय लोंनायखौ मोजाङै होनाय जायोमोन। आरोबाव माने हाबा हुखु बा हाबा हुखायावथ' जौनि बाहायथि दंखायो माने हाबानि समाव जौनि जौ लाबोनानै माने दरानि न'खरनिफ्रायबो माने जौ गंनै लाबोनाय बेबायदि नेमखान्थिया दङ। आरोबाव सारा दुखुवावबो जोंनि बाहायथि दङ आरो ओ जेनेबा गोथै माने गोथै सुबुं थैनाय समावबो माने गोथैया जुदि थांना थानाय समाव जौ बाहायोमोन बा लोङोमोन बेखौ माने थैनाय समाव जौ दौनानै ओ फाय हरनाय नेम खान्थिया दङ। जोंनि गेजेराव औ आरो फुजा फोरबोफोरावबो माने जौनि बाहायथि दङ। ओ बर'फोरा माने जौखौ ओ गोबां माने गोबां ओ जायखि जाया खामानियावनो बाहायो आरो लोंनाय बोफो बर'फोरा ओ एसे बैसो गोरा बा ओ सेंग्रा सिख्ला बैसोनि सुबुंफोराबो
हेलौ खोनाफैयाखै नोंनिखौ? हेलौ हेलौ